अ हेलौ। खोनाबाय ने एबार
औ
अ दे दे। आंहा मबाइलाव एसे उसुबिदा दंमोन नोंथां। गोबाव जाबायमोन नोंजों राय्लायनो मोनिया
ए माबा गाज्रिफोर जादोंमोन नामा?
माबा बिदिनो आंनि माबाया नेटवार्कआ मोजाङै नाङा मालाबा मालाबा नोंसोरजों हरनो लुबैबाब बो हरनो मोनि जानानै दंबाय थायोमोन। ओमफ्राय गोबावजों नोंजों फन रायलायनो दिनै गोसोखांनानै ओ एसे मोजां जानायखाय हरनो नाजा हरनो नाजायै नाजायै नै नोंखौ दा रायलायनो मोनबाय आंङो। माबोरैथो दं?
मोजाङानो नै। नोंहालाय?
खोनाया।
नोंहा?
ए आंहाबो मोजाङैनो दंथ'सै बिदिनोसै सम आरो थासारिजों लोगोसे मिलायनांगौ जाबायना।
दे दे दे दे मोजाङानो।
औ दालाय माथो मावदों?
ए आं नै सासो लोंबाय थादों बेलासिनि।
ए होमबालाय ग्रोब मोजां समावनो हरबाय।
औ ओरैनो दंथ'यो जेबो मावथ'वाखै।
उम साहा लोंथावथावनो आं नोंजों रायलायबाय थानो हासिगोन बिदिबा। जेबोथ' उसुबिदा गैयााना?
गैया गैया आं हारसिंसो नै आं पि जिआव थायोनालाय।
अ नों हारसिं थायोना ब-बहा थायो दा नोङो?
ए। आङो माबायावनो थायो दायो गुवाहाटियावनो थायो।
अ नोगोरमायाव थाय थायो आरो नोङो
औ औ।
अ जों आंथ' ओ थांफेराखैबो। गोजाननि मानसि जाहैबाय बारा मिथिलाय लांला। गैया आं बिदि खेबसेबो हान थिफेरनाय जायाखै।
ए फैबानो जाबाय।
ओ थांनो नाजागोन दे नाजानाया ओमफ्राय नोगोरमायावलाय ओ बिदिनो गोबाव जाबाय नामा थानायालाय?
आं बारा गोबाव जायाखै नै मास मोनसेल'सो जाफैबाय।
अ माबाफोर खा हाब अ खामानिफोर मावबाय?
ए आङो ओरैनो मोनसे माबा ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै प्राइभेट कम्पानियावनो मावथ'नानै दङ।
अ। दे मोजाङानो गावनि उदै खौ ओ सोलिनो थाखाय ओ गावबा गाव लामाखौ लानांगौ जाहैबाय आरो ना?
बेन्थन ओजों
उम्म।
गामियावबो थानायावबो मिलायनाय बायदि आंङो आंनि आंनि मिलायनाय बायदि जब मोनासैना ओमफ्राय बेखायनो आंङो ओरै फैबाय गाज्रिद्राय होआखै बिसोरो सेलारिखौ। खोनादों हेलौ खोनादोंना? हेलौ।